औ खोनादोंना
औ गुबुन मोनसे आयदायाव आं रायज्लायनो सानदों जेनेबा गाननाय जोम आरो फुजा फाथाल
औ अ आतसा
जोंनि बर' हारिनि जेनेबा ड्रेसाथ' जोबद समायना नोंथाङा बे खौ माबे समाव गाननानै बांसिन मोजां मोनो जेनेबा गावनि ओ धोरोमनि जेनेबा फुजा फाथाल बा फुजा मेला
औ
थांनाय
ओ बे दख'नायाथ' जोंना जोबोद समायना बुंनो थाङोब्ला जोंनि गासै नर्थ इस्टनि गेजेरावनो सबसे समायना होनोब्ला बे दख'नानि नामखौनो फार्स्टआव बुंगोन आरो ना आङो बेनि ओमफ्राय आरो ओम मा समाव गाननो साबसिन जायो होनबा बेखौ आङो बैसागोनि बोथोराव मोजांसिन मोनो आरो बैसागोनि बोथोर बोथोरावनो गाननायबो जायो आरो आङो ना बेनिफ्रायथ' आरो मोजां मोनो गाननानै बैसागोनि समाव आंल' नङा गोबाङानो गावनि गाननाय जोमनाय ओ जा निसा थायोना दख'ना गामसा हारिनि औ बेखौ गाननाय जायो आरो बेनिफ्राय बे समाव दख'ना गाननाया ओरैबायदि जायो जोंहा बोथ जों लोगोसे गोरोब फाननानै गाननाय जायो आरोना दख'ना गोमो गानगोन बा बिदि बा आर आर'नाय फास्रा लागोन फोरबाय दा औ
बे समाव माने बोथोराबो मोजां जायो आरो दंफां लाइफांफोरनि बिलाइफोरा सिरिनानै गोरलै गोदान बिलाइ खिलियोना बेखायनो जेन' गाननाय जोमनायजों गोमो गोथां गोजा बेफोरबायदि आरो बेबायदि गाबनि आगर माने साबसिन बेरखांनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ
नोंथाङा फुजा फाथालाव थांबाथाय जेनेबा
औ हेल' खोनास्रायासै आं
हेलौ
औ आं खोना
नोंथाङा खोनादों ना
थाङा बुंग्रोदोंमोन फुजा फाथालाव बिनि उननिफ्राय आं खोनादिया बुंफिनजागोन
नोंथाङा फुजा फाथालाव थांबाथाय बेरायनानै मोजां मोनो ना गोदान गोदान ओ मोजां माने गोथाव गोथाव जानानै मोजां मोनो
औ बेखौथ' बुंनो थांबा जानानै मोजां मोजां मोनो जानानै मोजां मोनो आरो जोङो बेफोरबायदि माब माबा मोनसेयाव थाङोब्ला जेनेबा जा स्लाब लांनोबो मोना नालाय जोंहा बे बेफोरबाय दा फोर बारि जायोबा ओंखारनानै थाङो जाबोर ओंखारनानै थाङो गोदान गोदान गाननानै थाङो ओमफाय एसे बेरायनायबो जायो ओरैनो जिखिनि जायगायाव थांदों थेवब्लाबो बेयाव हाय गोबां जानाय लोंनायबो खालायनाय जाखायो नालाय थायो जोंफोरा अब्ला जोङो माबाफोर गोदान ओंखारदों नामा बेखौ नागिरबावसै आरो आं बेवहायबो बेनिफ्राय जानाय जायो जेखौ माने जानो लुबैदों बेखौ जानाय जायो आरो ओं बेनिफ्राय नोंथाङालाय नोंथाङालाय बेफोरबायदि बहाबा थाङोब्ला जेनेबा माबायदि
आं बेफोरबायदियाव थाङोब्ला जेनेबा आं मानसिफोरखौ बा आरो मोजां मोजां माल बुस्थुफोरखौ आं नायनानै बा बायनानै मोजां मोनो आरो।
औ आंहाबो थालांबायसो मानसिफोरखौ थ नायगोनानो आंबो।
नोंथाङा दख'नाखौ लानानै मा बुंनो सानो?
दख'नाखौ लानानै बुंनो आङो बेखौनो सानो जे जोबोद समायना समायना आगरफोर दङ जोंहा। आगोलनिफ्रायनो आरोना। आगोलनि समनिफ्रायनो जा जोंनि गुबै आगरफोर दङ। जोबोद समायना।
नोंथाङा बे नोंथाङा दखनानि आगरफोरनि मुंफोरखौ मिथियोबा मोननैसो बुंना होनो हागोन नामा?
औ आं हागोन थारैनो आगर आं मिथिनाय बादिब्ला थायो बिदि मान्दार बिबारनि आगरजों आगोलनिफ्रायनो बिराद खोनाबोदों आरोना बेयो अ बुंख' जाबाय थायो मानसिफोरजों बेनि फ्राय आरो बै दाउसा मोख्रेब ओ दुब्रि हाग्रानि आगर बेनिफ्राय आरो बे फोरबायाददि खासि थारा होननायबो खोनानो मोनदों आरो आङो। फारौ मेगन आ दावराइ बेफोरबायदा जोंफोरा आगर दङ बिथांमोना बे आगरफोरखौ दख'नायाव माने रोंगौमोन आरो आगोल आगोलनि आइजो फोरा गावसिनो आ जों एरोमोन बेफोरबायदि आरो।
बेफोरबायदिनो आगोलनि बर' सि सिख्लाफोरा माने जेनेबा दाउआ नैबे नोंनि दा नों बे हिसान दाबबाय थादों ओमफ्राय दाउ बिरलांनाय बेफोरखौबो आगराव एरखाङोमोन होननानै। माने जोंनि बर' सि-सि-सिख्लाफोर बा ए हिनजावफोरा माने जोबोद गोरोंमोन आरोना जिखौ नुयो बेखौनो गावसोरनि दखना जोमग्राफोराव माने एरखाङोमोन मोजां मोजां आगर। दा
रोंगौमोन। खोनास्रां आरो नोंथां।
अ आं बेखौनो बुंदो दा नोंथांङा जेनेबा आं बुंदोदे बे मेसिजों जानाया मोजां ना आखाइजों दानाया गाननो साबसिन जायो।
आंनि खोनानाय बायदिब्ला आरोना मेसिनजों दानाया निस्राय बे आखाइजों दानाया गाननो साबसिन जायो होननानै बुङो आरो। बेनिफ्रायथ नंगौ आंबो गाननानै मोनबाय आखाइजों दानाया आलदा जामारो आरोना रोजोब मोजाङै थायो मेसिनजों दानायफोरा खुन्दुंफोरा जोबोद मा बुंगोन बेखौ अ फाथ्ला जानानै फैयो। जों दानायफोरा बेनिफ्राय आरो औ बिदि जानानै फैयो जोंफोरा। उम बेनिफ्राय नोंथाङा मा सान माबा मोनसे सोलायनाय नुदोंना बे अ आथिखालाव जोंनि बे दानाय लुनाय आगोलनि सम आरो दानि सम जोंनि दख'नाफोरनियाव बा गामसाफोरनियाव
सोलायनायखौथ' गो गोबां नुनो मोनदों दानि आथिखाल नैबे जौगानाय मुगायाव बा बेफार फालांगिनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला मानसिफोरा माने ओ दानि आखाइजों दाबाथ' नोङो गोबां जि जोम नोङो खम समावनो दिहुननो हाया नालाय दख'ना बा ओ आर'नाइ बा गामसाखौ बेखायनो दानि जुगाव माने अ जुगा मेसिनारिबो जाबाय नालाय बेखायनो मेसिनजों दानानै सानसेयावनो गोबां बुरजा बुरजा दिहुनानै फाननायखौ आरो गावनि मुलामफानि थाखाय बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरो बेराफारसेथिं नायनो थाङो बा बर' सिख्लाफोरा जेनेबा जि दानो रोङै जालांनाय खौ नुनो मोनदों आरो आं
थारैनो नंगौ खोथाया आगोलनि समावथ' खोनादोंना नांथाबायसो नामा आरोबाव हेलौ
आं खोनादों नोंथां
औ औ माबा बुंनायदोंमोन आङो ओ औ बेनो खोथाया आगो दानि सिख्लाफोरा हि दानो रोंला बायदियानो जाबाय आरो ना आगोलनि न'खरफोरावबो बर' न'खरफोराव जोङो बिदि सि दानायनि आ साल खुनथा खुनथा होनना बुङो ना खुनथा थायोमोन बेवहाय दाबाय थायोमोन आरो दाबाय थायोमोन बिथांमोना गामसा दायोमोन फास्रा दायोमोन दख'नाआरिखौ दानानै गावसोरनो गानोमोन आरो
बेथ' जों बर'नि न'खराव दा जों नायनो थाङोबा गोबांनियाव नुनो थाङा ओरैनो सोरबा नसेनियाव नुनो नुनो मोनो आरो दानि जुगाव
औ
नोंथाङा बे गोमालांनायनि सायाव मा बुंनो सानो सानो
बे गोमालांनायनि सायावथ' आङो बेखौनो बुंनो सानो जे गोमालांनोथ' नाङामोन आरो ना जोङो नंगौ मानसिफोरा गोबां बिजि जाबाय दानि मुलुगा बेफोरबाय दा जेनेबा समखौ होनो हालायि जाबाय मेचिनजों दानाय मोनखायो जोंहा समबो थाङो दानायाव थेवब्लाबो दोनजायो आरो आरोना न'खरफोराव जिखिनि सम मोनो गावनि थाखाय बानायनो हानाय बायदि बेनिफ्राय आरो
बावगारलांनो हमबाय आरो दालाबो नालाय गोबाङानो गैलाबो नालाय थेवब्लाबो गोबां आइजो दङ गामिफोराव बिथांमोना साख्रिबो मावा बा एसे गोबां बिजिबो नङा दाजायो आरो नाथाय बिथांमोनाबो माने बायनायखौसो सायख'बावबाय आरो बिदिखौ नुनो मोनबाय
आं सानो ओ आं सानो दा जोंनि बेखार थानाय लाइमोनफोरा बेफोरबायदि हाबायाव माने बाहागो लायो बा गावखौ मुखुब खालामना दोनोबा
ओं खोनास्रायासां आं हेल'
जाय
हेलौ
नोंथाङा खोनायाखै नामा आंनि बुंनायखौ
औ खोनास्रायासै आं एबार
आं बुंदों जा जे जोंनि बर' लाइमोनफोरा जायबा ओरैनो बेखार थानाय बेफोरबायदिया बेफोर खाम खामानियाव मुखुब जानानै बा गाव दानानै
ओं
बेयो बेफार फलाांगिबो खालामनो हायो आरो रोंगौथिया जेनेबा जोंना गोमालाङा बा बेनि दानायखौ नुनानै गुबुन सासेया नायफानानै बेबो रोंगोन बेबो रोंगोन बिदिनो जोंहा गोबां बांलांगोन बा बेयो फैफिनोनखौ आं सानो आरो
औ जोबोद मोजां खोथाखौ बुंदों बेखार थानायफोरा जोंफोरा बेफोर बादि मावनानै रांबो खामायनो हायो हागोन लोगोसे रोंगौथिखौबो लाखिनाय जागोन जोबोद मोजां आरो
थ' नोंथां समाबो जाबा जाबाय जोंनिया
समाबो जाबाय
नोंथांजों बेफोरबायदि सावरायनो मोननानै आं जोबोद गोजोन जानाय मोनबाय
औ आंबो गोजोननाय मोनबाय
जागोन नोंथां
गोजोनथों